नोंथां। औ औ ओ गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरगोनाय थाबाय।
औ
औ
नोंथांनिसिमबो बाजासिहरनाय थाबाय।
औ औ खोब गोजोनथाव आ दा जों सानैजों माने ओ दाउ फिसिनायनि बागै जों सावरायगोन एसे गोलावैनो।
औ
औ माने जोंहा दाउ फिसिनायनि बागै ओ सावरायलायगोन। बुं बुंनो थाङोब्ला जोंहा माने आ दाउ दाउ बुङोब्ला जोंहा ओ न'नि दाउ नङा होमबा
औ औ।
औ न'नि दाउनि बागै जोंहा एसे सावरायदोनि। जोंहा माने ओ बिदिनो दाउ माने ओ दाउ फिसा दाउ फिसाखौ जेरै ओ लाबोबाय न'आव लाबोखांनायनि उनाव जोङो बेनो ओ जेराव ओ बिदिनो एंखुर बादिसिना माइ माइरं साननानै जोङो ओ बिदिनो न' आव ओ फिनाय जायो गावनि ओंखाम ओ खालाय जाखोन्दाफोर खौबो जों बिसोरनो सारना होनाय जायो । आरो बिदिनो दाउनि ओ गन्द्रा बिदि एक्सट्रा जोङो ओ दाउनि थाखाय न' लुनानै ओ दोननाय जायो । माने जाहाथे माने ओ बिदि दाउखुमै बायदिसिनाफोरा माने जोंनि सायाव ओ एफेक्ट गोलैया बिनि थाखाय जों इसे गाव उन्दुग्रानि इसे जानगाराव ओ जों माने बे न'खौ लुनानै दोननाय जायो । ओमफ्राय बिस सोरनि दाउ फिसाफोरनि आदारफोरा बेनो गिबियावनो जोंहा ओ जेब्ला फिसा फिसा जायो बेयाव बे समाव जोंहा एंखुरखौ होनाय जायो ओ मानो होनोब्ला बिसोरो ओ बे फिसा फिसा माइरं एंखुरखौसो माने बे समाव जानो हायो नालाय ओ गिबियावनो जाआ बे एंखरखौ होग्रोनाय जायो ओ बेनिफ्राय लासै लासै नै जोंहा देरलांनो हमोब्ला जोंहा बिदिनो ओ एंखुरनि जायगायाव जों माइखौ सारना होनाय जासिगोनलाय माइ बिदि गाव जाखोन्दा ओंखाम खालाय बायदिसिनाफोरखौ होनाय जायो। आ बिदिनो ओ दाउखौ जोङो देरोब्ला बे दाउआनो जोंनोबो गोबां हेफाजाब होयो मानो होनोब्ला खरस दिहुननानै होनाय जायो। बिदिनो सोरबा आलासि दुमसि फैयोब्ला जोंहा आखाइयाव रां गैयाब्ला जों ओ बे दाउखौ बे फिसिना दोननाय दाउखौ जोङो दाउनिफ्राय एसेबाबो राहा मोनो मानो होनोब्ला जोंहा बिदिनो फैसाया माब्लाबा समाव थायो माब्लाबा समाव थाया नालाय। बेखायनो जों बे दाउ फोरखौनो जोङो बुथारनानै ओ आलासिफोरखौ ओ नाय जायो जाहोनाय जायो फारसे बिदिनो गोबां हेल्प खालामो जोंनि बर' न'खरफोराव गासैनिबो न'खरावनो बे ओ दाउ फिसिनायखौ नुयो बिनि थाखायनो नुयो मानो होनोब्ला आंखालाव माने मदद खालामो नालाय दाउफोरा बेनि थाखायनो जोबोर गोनांथि बयनि बो न'खराव नुगोन नोंथाङा दाउ फिसिनाय बायदिसि नाय दाउ अमा बेफोरबाय दिया गासिबो थाखायो औ बिनि सायाव नों थाङा एसे आंनो आरो ओ बिनि बागै मिथिनो मोननायखौ आंनो फोरमायहरनो हागोन ना नों थांङा
औ नोंथांनो निसय आं फोरमायनो हागोन।
औ
आ नोंथांनो आङो ओरैनो दाथ' जोंनि गामि ओनसोलावबो गोबां फार्मफोर दाउनि फार्मफोर बानायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
जोङो दाउनि फार्म बानायनोब्ला जोङो गुबुननिफ्राय जोङो दाउ फिसा लानानै फायनांगोन। गोरलै गोरलै दाउ ओ जोङो बेखौ लाब नायनि सिगां जोङो न'आव बानायनांगोन। ओ लोगोसे न' बानायखानानै जों जोंनि बे ओ जिखिनि फार्म बे फार्मा जोंनि बे क्टेरिया भाइरासफोरा जोंनो हाबनो हाया। बेनि थाखाय जोङो ओ सुनै बा बायदिसिना मेडिसिनखौ बानाय बाहायग्रोनांगोन आरो। दसेनो जों जेब्ला दाउखौ लाबो अब्ला बे दाउखौ दोननो थाखाय जोङो ब्रदिं बायदिबो बानायनाय जायो। जों बे जोंनि दा जों जिखिनि दाउ फिसा लाबोगोन बे दाउ फिसाफोराथ' बिमा गैया। बिमा थानायमोनबा दा बिमायानो बिसोरखौ गुदुं गावनि गांखं लानानै बिसोर गुदुं होबाय थागौमोन नाथाय बेबायदि गैया नालाय ओ जों बिसोरखो माने लाइनाव दोनगोन आरो कारेन्टाव जोङो बाजाराव मोननाय जाखिनि गोज्जा लाइट मोनोना बे लाइटखौ जों होनानै दोनो जा हाते बिसोर माने गुदुंखौ मोनबाय थायो आरो। लोगोसेनो जों बिसोरनाव जेन बे ओ जोंनि जा दाउ नोंथाङानो जोंनि दाल दा दाल लकेल दाउफोरा गोबां बेराम जायो ओरैनो जेरै ओ लोमजानायफोर बो जायो। माने जा जों लकेल दाउफोर ओ जोङो रानि केेट इदनो आयुरवेदिक गामबुरु बायदिसिना भेक्सिनखौ जों होनायखौ नुनो मोनो आरो। ओ आं मोनसे होलांनो होननांनो थालांबावबाय। जों गोजाननिफ्राय लाबोनाय जे दाउ खौ ओ जों बेखौ जों बे बिथांमोना जों स्ट्रेस जाया बेनि थाखाय जोङो बाजाराव मोननाय जे गुर मेथाइ बे गुर मेथाइखौ जोङो गिबि सानखालि जों होनाय जायो बेनि उनावसो जोङो बिसोरनो आदार होनायजों लोगोसे दै बेखौबो होनाय जायो आरो। बेथिंहायनो जोङो बिसना स्टार्टार बा प्रिस्टार्टार बायदिसिना जोङो आदारखौ जोङो फिसा समाव होनाय जायो बेनिफ्राय गोदोर जाब्ला जों बिसोरनो न'नि खाम बायदि आ आदारफोरखौ जों होनायखौ नुनो मोनो आरो। लोगोसेनो ओ बिसखो जोंनि दा लकेल दाउ बे लकेल दाउफोरखौ जोङो बाजाराव फाननो थाखाय मोजां वाइट मोननो थाखाय ओ जों जोंनि ब्रयलार बायदि बयलाराथ' जेनेबा देर बा दुइ मासावनो मोनसे मोजां जा ग्रथ बा मोजां उजान फैयो बेफोरबायदि जोंनि लकेल दाउआ फैया बेनि थाखाय बेफोरबायदि उजान लाबोनो थाखाय जोङो बिथांमोन बिसोरनोबो जाहोनां जाहोनायजों लोगोसे जों माने स खम होनो नांगोन आरो जायफोर जोंनि ब्रयलार दाउफोरा ओ देर बा दुइ मासावनो जेनेबा मोजां तिन किल' सारि किल' ग्राहाम जानाय उजन जायो नाथाय जोंनि जा दाउफोर बेफोरदि जाया जों बेखौ देर किल' बा दुइ किल' खालामनो थाखायनो जोङो सय बा सात माहा जोंनो नांगोन होमबासो जों बिसोरनिफ्राय मोजां उजानखौ मोननो हागोन आरो बेसिमाहालागै ओ जोंनि दाउवाजेन जेबो उम मा होनो इखो बेमार आजार जेबो भुगिनाङा बेनि थाखाय जोङो बेसिनो ओ ओ आदार हो आदारजों लोगोसे जोङो मुलि आरिफोरखौ मोजाङै बाहायनांगोन लोगोसे बिसोरनो गरम बा गोजांनाय बायदिसिना जेन ओ लोमजाया साजाया बेनि थाखाय जों बिसोरखौ माने मोजां मइेनटेनेन्स खालामनांगौ जायो आरो। लोगोसेनो‌ लोगोसेनो जों बिसोरखौ उम बेनि उनावसो जों बिसोरखौ जेब्ला बिसोरो एक किल' दुइ किल' जायो अब्लासो जों बिसोरखौ बाजाराव दिहुननानै ओ मोनसे मोजां रां खामायनो हायो आरो। बिदिनो जोंनि जि जोंनि गामिनि लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरा बेफोरदिनो ओ ओ जेनेबा फाराम खुलिनो हायाबाबो न'फोरावनो जेनेबा जोंनि दाउफोराबो गोबां न' फिसिनाय दाउफोरानो गोबां बेफोरबायदि बेमार आय बेमार जायो सोरबा सोरबा गोबां बिदिनो बायदिसिना बेमारजों जों थैयो आरो मोजां मुलि बाहायिनि थाखाय जों जुदि मायबा मोनसे जों फिसियोबा निसय जोङो ओ बिगियाननि हेल्प लानांगोन जागोन। मानो होनोब्ला जोंनि जि निजा न'नि दाउ बे न'नि दाउफोरफोरखोनो जों नायोब्ला गोबां बेरामफोर जायो जायनि जाहोनाव जेखिनि दाउ बेफोरो बिराद अ फिसा फिसायावबो थैयो बा गोदोर जानानैबो थैयो बेफोरनो जों माने गोबां लस जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। बेफोरबायदिनो फ्राय जों जुदि खारग'नोब्ला जोङो निस्सय जोङो जोङो मा होनो बेखौ जों मुलि आरिखौ बाहायनांगोन आरो बिदिनो जों फार्माव फिसिनायफोराबो बिदिनो गोबां मुलि बाहायनो गोनां जायो। आरो बिथांमोनानि ओ गोबां ओ बिदिनो रां खामायनोबो हायो। लोगोसे उम गावनि जा बेखार सम बे बेखार समखो बेयावनो बेस्थ'था जानायजों लोगोसे एसे एनै रां खामायनोबो हायो बेखायनो बिथांमोना जिखिनि ओ रां बुथुमनायजों लोगोसे गावबो खौबो मोनसे मोजां लामाथिं लांनायजों मोनसे दाव गानो हायो आरो। बेफोरनि जोंनि जा लाइमोनफोर बिथांमोना अमा फिनाय खालामनो हायो दाउ हांसो बायदिसिना फिनानै ना फिनानै गावनि जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो हायो आरो बेफोरबायदिखौ खालामनाया जोंनि थाखाय जोबोर मोजां जागोन लोगोसे जोंनि जा हाथाइ बाजार बे बा सामफ्रोमबोनि जिउआव बे लकेल दाउ बा बायदिसिना जोंनि अमाफोरा गोबां जों नांगौ आरो बेफोरदिनो जों खालामनानै लानो हायोब्ला बा बेफोरखौ फिनानै जों फाननो हायोब्ला जों गोबां मुलाम्फाबो जानो हागोन बेफोरनो जोंनि दाथ' जोंनिया साख्रि बाख्रि मोननोबो थांला मानो होनबा साख्रि बाख्रि कमपिटिटिभ एगजामाव उथ्रिनांगौआ‌ एसे खमफबबो नाथाय बेफोरखो' खामनायजों लोगोसे ओ ओरैनो थास्लाय स्लाय ओ जों जेनेबा बेलेग खामानिखौ मावनो हाबाय लोगोसे ओरैनो थाइसे थाइनै फैसाब फैबाय थाबाय बेफोरबायदि खालामनानै जोंनि दा जिउ बे जिउखौ जों मोजाङै मोजां खुंलांनो हायो आरो। बेफोरबायदिखोनो होनना सानो औ।
थार औ थार नोंथांनि गासै बुंनायफोरा नोंगौ जोंहा मोनसे बिदिनो ओ फाराम खुलिनाय जायो। ओ दाउ बिद बे बयलार दाउफोरखौ फिसिनो थाखाय नोंगौ गासै ओ बाहागोखौनो नों थाङा आंनो फोरमाय हरजोब माबोरै खालामोब्ला माबोरै मोननो हायो माबोरै फोथांलांनो हायो। आरो बिमारनिफ्राय माबोरै रै रोखा खालामनो हायो नोंथाङा आंनो गाैसैबो ओ गियानखौ फोरमायहरबाय बेनि थाखाय खोब मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों नोंगौ जों माबा मोन से माने गाव ओ गावनि राहा बायदियै गावनि ओ जिउखौ लाइफखौ दैदेननो थाख जोंहा माने बेफोरबायदि मोनसे खामानिखौ जों लाखानांगोन मावफानांगोन आरो जों औ आरो जों खस्थ'यै
उम
औ।
उम
औ। गोजोन्दों
उम